दा जोङो रायलायसिगोन सानफ्रोमबोनि जिउ, टपिकआनो जाहैबाय सानफ्रोमबोनि जिउ।
औ।
नोंथांजों आरो आंजों दा सावरायगोन सा-सामफ्रोमबोनि जिउ। दा आङो नोंथांनाव सों ओ नोंथाङा खिथाबोदो सामफ्रामबो नोंनिया मारै मारै थाङो सामफ्रोमबोनि जेनेबा उम हाबाफ्रा हाबा जेन'बा सानफ्रामबोनि नोंनि मावनायनि हाबाफ्रा।
औ।
उ
ओ दा आङो बाहेरावसो थायो नालाय न'नि बाहेरायावसो थायो नालाय आङो फुङावहाय सिखारनानै सिगाङावनो ब्रास इरि खालामना लाग्रोयो। बेनि उनावहाय रुम एरि साफा खालामग्रोयो। इदिनो रुम एरि सिबग्रोयो बिनि उनावहाय
फुंनि जायो। फुंनि जाखांनानै ओ ब्रेकफास्ट खालामखांनानै आङो कलेज थाङो कलेजाव इदिनो गोबाव जाहैयो इदिनो थिनथा सारिथा सिम जायो बेनि उनावहाय आङो फैफिननानै दुगैनानै दसे रेस्ट लायो, दसे रेस्ट लाखांनानै जेब्ला बेलासि जायो अब्ला जोङो बेलासिनि बार जानो इदिनो लोगोफोरजों लामा फारसे थाङो आरो फैफिननानै रुमाव फैफिननानै जोङो आङो दसे रेस्ट लानानै इदिनो माखासे खामानि कलेजनि खामानि बेफोरखौ मावगोरना लायो। बेनि उननिफ्राय बेनि उनावहाय मोनानि जानाय मोनानि जानायफोरफोरखौ लाहार फाहार खालामनानै लायो। बिनि उनावहाय आरो कलेजनि खामानिफोरखौ मावफिनो। बेनि उनाव जेब्ला उन्दुनायनि सम जायो उन्दुयो।
आरो उम दे खिथादो नोंथां। खिथादो।
नोंथांनि बागै खिथादो सानफ्रोमबोनि जिउनि बागै।
आंथ' सानफ्रामबोनि जिउआनो जाहैबाय आंना बेखौ सानफ्रामबो आं बेखौ ओ आंनि सानफ्रामबो इउस खालामनाय बाहायबाय थानाय सामफ्रामबोनि जिउआव जेनेबा फुंनि फासथासोआव सिखारबाय आरो एसे एक्सारसाइस खालामबाय खालामनानै ओ फैबाय ओ लाल साहा लोंबाय लाल साहा लोंनानै ओइ एसे ओ फुजा होबाय मन्दिराव फुजा होबाय फुजा हो खांनानै आङो बिदिनो सानसेनि बिदिनो माखासे खामानिफोरखौ मावबाय आरो आरो लोगोसे सानसे ओ बो बिदिनो फुंनि फुंनि समाव जेनेबा दसथासिमाव मावबोबाय आरो दसथासिम दसतासिम मावखांनानै सानसुनि जानाय खौ जाबाय।
औ
बिनि जानायखौ बिदिनो एगार'थासोआव जाबाय आरो एगारथासो जाखांनानै द से बिदिनो रेस्ट लाबाय रेस्ट लाखांनानै बिदिनो बेलासियाव आ रो दसे बिदिनो न'खरनि माबा जेनेबा न'खरनि आरो जेनेबा बाजार थाजार खालामनाय मानाय आं बि आंनि बे माने फिक्स टाइम जाबाय आरो माने। सानफ्रामबोनि जिउआव बे माने सानफ्रामबो बेखौनो बाहायो आङो। आरो जेनेबा बेलासियाव बिदिनो आरो इभिनिं अवाक खालामबाय। इभिनिं अवाक खालामो इभिनिं अवाक खालामखांनानै फैयो। सयथासोआव आरो सातथा आठथासोआव बिदिनो ओंखाम जायो आरो बेनो आंनि सामफ्रामबो बाहायनाय आरो
ओ
माखासे एक्टिभ दङ एक्टिभआ जाहैबाय बिदिनो न'खरनि खामानिफोरखौ हेफाजाब होफायो नखरनि मावनायाव आरो ओ बिदिनो आरो मोना।
नायाव बिदिनो ओइ माखासे। स्टरि स्ट'रि फरायो बर'फोरनि जेनेबा बर'फोरनि जेनेबा जोहोलाव दैमालुफोरनि
औ।
ओ माखासे बर'नि हाथरखि बिदिनो। मोनसे बिजाब दंना हादरखि बेखौ आंङो मोनायाव फरायो आरो। आरो लोगोसे बेजों लोगोसे बिदिनो मबाइलाव मबाइल नायो मोना- मोनायाव। एसे मबाइल नायबाय बे सानफ्रोमबो आरो आंनि बे रो मोनसे हबि माने सामफ्रामबोनि। बेखौनो आं सानफ्रामबो खालामबाय थायो।
औ।
आरो बिदिनो दङ बिदिनो गोबां बिदिनो माखासे खौथ' जेनेबा अबेबा अबेबा बेखौथ' सानफ्रामबो मावनाय जाया खिन्थु आंनि बे जेसेबां बुंदों बेखौ आं सानफ्रामबो खालामो आरो।
औ।
बिनो सल' फरायनाय। औ एसे एनै जेनेबा टिभि नायनाय बे सानफ्रामबो जाहैबाय। आरो बिदिनो ए
खेला दुला जायोबा मबाइलाव नायनाय जायो आरो सानफ्रामबोनि बे एखमबा। जेनेबा खेला थाबा आरो बे।
औ।
बेनि अनगायै नोंथांनाव आरो माबा दंबावो। जेनबा साम
बिन बिनि अनगायै होनोब्ला। जेब्ला आं न'आव थायो अब्ला। न'निखौ खिथानोसै आंङो।
औ।
जेब्ला आं न'आव थायो अब्ला। फुङाव सिखारो फुङाव सिखारनानै। ओरै बिमा बिफा। जों फुङाव थाबायो। बेनि उनाव थाबायनानै फैखांनानै। मोखां एरि सुनानै। साहा लोंङो साहा लोंनानै। ओ। जोंहा सासे उन्दै बियानै दङ बेखौ लेखा फोरोंङो। आरो। फोरोंखांनानै बिसोरखौ स्कुलाव थिनहरो माबानानै देलायहोनानै बेनि उनावहाय। बिदिनो न'आवहाय फिसा। फिसा खामानिफोरखौ बेफोरखौ हेल्प खालामो। ओमफ्राय बेनि उनावहाय जेब्ला बार'थासो जायो। साराय एगारथा बार'था बेफोरनि गेजेराव ओंखाम जायो। बेनिफ्राय दसे रेस्ट लायो। दसे रेस्ट लाखांनानै आरो बिदिनो फिसा फिसा खामानिफोरखोनो बेफोरफोरखोनो मावफा मावफायो। बिदिनो हाग्रा फुनाय इदिनो बारि साफा खालामनाय बेफोराव आरो जेब्ला बेलासि जायो अब्ला दुगैसै दुगैनानै साहा लोंबाय साहा लोंनानै आरो जेब्ला बेलासि जायो अब्ला लामायाव इदिनो बार जानो गिदिंहैनाय। आरो आरो मोनायाव इदिनो जेब्ला सयथासोनिफ्राय सयथासो जायो अब्ला आरो लेखा फोरोंनाय आरो बिनि उनावहाय दसे थानानै बिदिनो आदथा नयथासोआव ओंखाम जायो ओंखाम जाखांनानै इदिनो, ओंखाम जाखांनानै मबाइल नायनाय जायो आरो बेनो आरो।
नोंथांनाव बेनो सानफ्रामबोनि जिउआ ना सानफ्रामबोनि जेनेबा बाहायनाय औ। मोजाङानो दां सानफ्रामबोनि जिउआव आं ओ उम गोजोननाय मोनदों नोंथांनि बे सानफ्रोमबोनि जिउखौ जिउनि बाहायनायखौ। बिदिनो ओ आरो लोगोसे ओम हस्टेलाव थाबाथ' नोंथाङाथ' फन खालामो मोनाबिलि
औ औ इदिनो उन्दै समाव थादोंमोन। क्लास टेनसिमखौ।
औ दाथ' ल-लजों थाबाय?
औ ल'जों थायो।
औ बे सामफ्रामबोनि जिउआव बिदिनो गोजोननाय थाबाय। औ फोरमायनायनि थाखाय आंनाबो आंबो नोंथांनो फोरमायबाय। सानफ्रोमबोनि जिउआव आ
दा नों नोंथांनि सानफ्रोमबो जिउआव ओ मोनायिनि मोना नियाव ओ खयथासिम माने ओम थायो मोनायाव
ओ बिदिनो न'आव थांबाथ' थाबो उन्दुनाय जायो। आरो ओरैहाय जोंना बांसिनानो फस होननानै एसाइनमेन्ट प्रजेक्ट बिदिफोर बाददि हरबाय थानाय जायो नालाय बेखायनो माने फरायनाय बिदिनो प्रेक्टिस
थ' हरबाय थायो कलेजनि
औ एसाइनमेन्ट प्रजेक्ट बिदिफोराव औ आरो प्रिपेयार इदिनो एखम्बा एगजाम जायो गेजेर गेजेर बेफोरनि प्रिपेयार खालामनाय बिदिनो साराय एगार'था बार'था बेफोरसिम जायो आरो।
औ प्रजेक्ट बानायनाय बानायलाय
औ आरो एखमबाथ' बारबावो।
औ
औ
नोंथांनिफ्राय आङो गोबांथ मोनथिबाय सामफ्रोमबो नि जिउ हाबा खुंनाय मानाय आरो आंनिखौबो नोंथाङाबो खोनाबाय सानफ्रामबो आंनियाव जेनबा आंनि सानफ्रोमबोनि मावबोननाय हाबा माखासेखौथ आ आङो बेखौ इउस खालामबाय थायैखाय बाहायबाय थायैखाय खिथानाय जायासै खिन्थु आङो नैबे जा नोंथांनो खिथादों बे गासिबो सामफ्रामबो बाहाय ओ सामफ्रामबो आंनि बे ओ आंनि सामफ्रामबो सोलिनाय हाबा आरो बियो दा बिदिबा नोंथां ओ नोंथांनिफ्राय खानानै गोजोननाय मोनबाय बिदिबाथ दा दोथ दोनथसै नोंथां
गोजोनथों